औ हेल' नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा
औ दङ नोंथां
औ होमबा दसे रायलायनो हागोनना आङो
औ हागोन
जेनेबा सोलोंथाइनि थां
औ औ जागोन दे
औ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो मा होनगोन गिबियावनो जोङो माने सोलोंथाइ लानांगौआ जोङो सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट होननानै जों सानो आरो नोंथां
औ नोंगौ
खोनादो ना औ सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो ओ गोबां माने ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गोबां जों सोलोंथाइ लानानै गोबां जों जेनेबा आ साख्रि बाख्रि मावनाय बा माखासे गावनि गियानखौ आरजिनो हानाय जेनेबा बेबादिनो रों बुजियैखौ बुजिनाय बा गावनि रोंनायखौ रोङो ओ रोङिखौ रोंनाय माने गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव जों मोननो हायो आरो नोंथां
औ नोंगौ
औ थारैनो जों सोलोंथाइ लायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जेनेबा जोङो माखासे जों जेनेब बा आ बेबदिनो साख्रि बाख्रि मावनानै जोङो गावनि आथिङाव गसंनो गसंनो हानायखौ जों थारैनो नुनो थांबाय बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानै बेबायदिनो गोबां जेनेबा ओ डक्टर, इन्जिनियार बेबादिनो गोबां जेनेबा प्रफेसार गोबां लाइनाव जों थांनायखौ जों थारैनो नुनो मोनदों आथिखालाव नायोब्ला।
औ।
जोङो गोदो गोदायहाय बुंनो थाङोब्ला जों सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला माने ओ ओ सोलोंथाइखौ जोङो थारैनो माने लानायखौ जों नुनो मोनामोन बा जोङो आबाद मावनाय आबाद मावनायखौ जोङो मा जों बर' सुबुंफोरा माने सानोमोन सोलोंथाइखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव सानोमोन। नाथाय गुबुन हारिफ्रा सोलोंथाइखौ लानानै माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बिसोरनि जेनेबा बिमा बा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो बिसोरखौ फोरोंनानै जेनेबा ओ माबायदिहाय जेनेबा गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेखौ उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो माने न'निफ्रायनो ओंखार होआलासिनो बिसोरो सोलोंथाइयाव माने फकास खालामनो थाखाय माने बिसोरो ओ गावनि फिसाबा फिसाजोखौ माने नाजाबाय थायो आरो नोंथां।
औ औ।
बेबादिनो बिसोरो जेनेबा ओ बेबादिनो सोलोंथाइ लानानै बिसोरो गोबां जेनेबा गुबुन जाथिफोरखौहाय बा हारिफोरखौ गोबां जेनेबा जौगानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जोङो जोंनि हारि बा बर' हारि बेखौ नायोब्ला जोङो थारैनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव बारा जौगानायखौबो जों नुनो मोनाखै आरो। गोदो गोदायहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां सोलोंथाइखौ जोङो ओ सोलोंथाइ लायालासिनो जेनेबा आबाद मावनायाव गोसो होनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जों सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे एनै जोङो जेनेबा फायानो जेनेबा जौगानायखौ जों एसे एसे नुनो मोनबाय बेबायदिनो गोबां जेनेबा बर'फ्राबो आइ पि एस जा बेबादिनो पुलिस बा गोबां साख्रि बा प्रफेसार बेबादिनो डक्टर, इन्जिनियार गोबां जों जानायखौबो बर'फोरनि बिथिङावबो जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ।
औ माखासे जोङो जेनेबा सोलोंथाइनि बि थिङावबो जेनेबा माखासे लाइमोनफोरनि बागै बुंनो थाङो जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङाव गाज्रि बा मोजांबो थायो। जेनेबा माखासे लाइमोनफ्राहाय जेनेबा सोलोंथाइ लानानैबाबो जेनेबा गाव गावनि जेनेबा गोसोखो जेनेबा गुबुन गाज्रि लामायाव आगान सुरनायखौबो जों सोलोंथाइनि बिथिङाव मोननो थाङो। जों थारैनो नायोब्ला आथिखालाव जों लाइमोनफोरा बुहुत सोलोंथाइ लानानैबो ओ माने बेबादिनो जेनेबा लोगोफोरजों बा गावनि गाज्रि लोगोफोर गाज्रि लोगोफोरबो थायो बे गाज्रि लोगोफोरजों थांफानानै जौ बा सिगारेट बायदिसि सिनाजों सोबनानै माने बेबायदिनो माखासे गाज्रि लाइमोनफोरनि बागैबो जों मोननो थाङो आरो नोंथां सोलोंथाइनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला।
औ औ।
माखासे सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो जेनेबा माखासे मोजांफोरा बा गावनि जिउखौ साननो गोरोंफ्रा बेबादिनो जेनेबा सोलोंथाइ लानानै गाव गावनि ओ थांखिसिम सहैयो माखासे बा लाइमोनफोरा बेबादिनो ओ जेबो सोलोंथाइ बिथिङाव जेबो सानालासिनो गावनि माने ओ जिउनि जिउखौ गुबुन माने गाज्रि लामायाव आगान सुरनायखौबो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव मोननो थाङो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ।
थारैनो जोङो बुंनो थाङो अब्ला बुहुत सुबुंफोरनि थाखाय बुहुत इम्परटेन्ट होननानै सानो बेबादिनो जोङो ओ सोलोंथाइ लायाब्ला माने ओ ओ बेबादिनो जाम्बा बा सियान जानायखौ जोङो जाम्बा जानायखौ जोङो थारैनो मोननो थाङो आरो नोंथां।
औ औ।
औ। बेबायदिनो जेनेबा जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद ओ गोनांथार होननानै सानो बेबादिनो माखास से लाइमोनफ्रा ओ सोलोंथाइ बेबादिनो आथिखालाव बुहुत ससियेल मिडियाफोरावथ' जों गोबां माने माखासे लाइमोनफोरनि बागैबो बुहुत ओ मोननो थाङो नङा होनबा नोंथां? माखासे ओ जोङो दोनखारलांनायफोरखौबो जोङो थारैनो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
औ जेनेबा ससियेल मिडियाआव दोनखारलांनाय दोनखारलांनायनि बागै नोंथाङा जेनबा एसे बुंनो हागोन नामा आंनो?
हागोन नोंथां माने जेनेबा दोनखारलांनायखौथ' जों नुबायानो थाखा यो आथिखालाव बयबो जेनबा गासिबो जेनेबा बुहुमाव थानाय मानसिफोरानो गासिबो ससियेल मिडिया बाहायो इन्टारनेट बाहायो। माने माबा मोनसे जेनेबा आथिखालावहाय ओरैबायदि जालांबाय जे माने सिगां समावहाय जों बांसिन माबा मोनसे समाजारि बा हारिनि माबा मोनसे जेंना जायोबा बा सोरबा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावोब्ला बा जेनबा हमना लादो सासे गिदिर मानसि बा बिदिनो जेनेबा अफिसार बिदिनो जेनेबा माबा मोनसे मोजां हा बा मावोब्ला बेफोरखौसो जों बांसिन ससियेल मिडियआवहाय आपल'ड होनायखौ नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि नुसै माने ससियेल मेडियाखौ माने जोङो न'खराव माने जयैनो मबाइल गंसेयावनो मा जेनेबा मबाइल गंसेखौनो नाय-नायथाबलायनानै जोङो माबा मोनसे निउस बा माबा मोनसे जेनेबा खौरांफोर बा रादाबफोर जों नायनो हायो। हायि बायदिसो जानानै दंसै आरोना मानो होननानै बुङोब्ला खायसे बाय खायसे बिथिङाव जों नुनो मोनो नोंथां माने ओरैबायदि माने लाजिथाव बा मुगैथाव जाथायफोरखौ बो जों नुनो मोनो जायखौ जों माने बे माने ना नुनो मोनाबाबो मोजां आरोना माने बुंनानै जोङो फोरमायनो हाया बेफोरबायदिखौ माने थासारिखौ जों नुनो मोनो जो-नोंथाङानो बुंबाय दा दोनखारलांनाय माने नोंगौ बेबो सैथ-सैथोआनो बियो माने आथिखालावहाय ओरैबायदि नुसै माने ससियेल मिडियाआवहाय सासे माने हाबा जाखांनाय हौवा बा सासे हिनजाव हिनजाव मानसिया सोरबा हाबा जाख खानाय सोरबा हौवा एबा हिनजावखौ आथिखालावहाय माने दोनखारनाय बा लानानै खारनाय बेफोरबायदि बा थासारिखौ जों माने बांसिन ससियेल मिडियायावहाय आथिखालावहाय आपलड खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। जायनि जाउनाव जों माने मबाइल एबा फेसबुक बिदिनो माने जायखिजाया माने इन्टारनेटनि माने हाबाखौनो माने खामानिखौनो जों माने नायनो हायि बायदि जानानै फैबाय आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनसै जेनेबा दोनखारनायनि बिथिङावनो हमनानै लादो सोरबा माने हौवाया सोरबा माने सोरनिबा फिसाजोखौ लानानै खारनाय बा सोरबा हिनजावा सोरबा हौवा गथ'खौ बा गावनि उन्दैसिन बा ओ उन्दै बैसोनि बा हाबा जानायनि सम जा थ'यि खायसे माने गथ'फोरखौनो माने लानानै खारनाय गोसोथोलायनानै बा मोजां मोन माने जोङो आथिखालावहाय माने नुनो मोनसै आरोना माने फोरनि गेजेरजों माने जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनो हाया हानाय नङा माने जोङो जेसेबांनो फोसाबनो नाजायो इसेबांनो माने गाज्रिखौसो जालांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरोना नों
औ औ
माने बेफोरखौ दबथायनांगौआ नों आं माने साफ्रोमनिबो बिबान होननानै जों बुङो आरो बेजों लोगोसे जेनेबा सोलोंथाइखौबो सोलोंथाइनि बागैबो बुंनो सानो आं माने सोलों सोलोंथाइ लानाया माने जोोबद गोनांथार जायनि जउनाव माने सोलोंथाइ गैयिनि जाउनावनो बेफोरबायदि थासारिया सोमजिदों होननानै आं बुंनो सानो माने सोलोंथाइ लानानै जेनेबा नोङो बाहेरा मुलुगाव ओंखारोब्ला बा बाहेरा गियान लादेरोब्ला जों जेरैबायदि माने साननो हनाया गोख्रों जायो बेबायदि माने जायोब्ला साफ्रोमबो माने सुबुङानो बेफोरबायदि माने गाज्रि हाबायाव थांनायनिफ्राय माने गोजान जागोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां
उम उम
दा माने नोंथाङा आरो बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानबावो नामा
औ जेनेबा नोंथाङा बुंबाय जेनेबा सोलोंथाइ जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिआव जेनेबा दोंखारलायनायाबो जायो नङा होनबा
औ औ नंगौ
औ जेनेबा सोलोंथाइ खायफा सोलोंथाइ लानानैबाबो जेनेबा गावनि गोसोखौ जेनेबा गोबां बेबायदिनो गोबां जेनेबा बेबायदिनो मोजां मोजां मोनलायनायाबो जेनेबा सोलोंथाइनि गेजेरावबो जों सोमजिनायखौ मोननो थाङो जेनेबा नङा होनबा नोंथां बेबादिनो जाफ्लेबाय थानाय बेबादिनो जाफ्लेबाय थानाय आरो जोंनि आथिखालाव नायोब्ला थारैनो जोङो सोलोंथाइ लायोब्लाबो जोङो जेनेबा गियानफोरखौ आरजिनो हायो आरो गोबां मिथि मोनै जेनेबा गोबां बेबायदिनो जेनेबा माखासे बुकफोरखौ नायब्ला गोबां जेनेबा बेबायदिनो सोलोंथाइ लायाब्ला जोङो माखासे सुबुंफोरा जोङो बेफोरखौ जोङो फरायनाय बा लिरनाय लिरनाय जों बेफोरखौ नुवा आरो नोंथां फरायनो हायाबा लिरनो हाया जाम्बा जानानै थायो आरो नोंथां फरायाब्ला
औ औ औ
औ बेबदिनो जुदि सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो गोबां गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनानै दावबायहैनो हायो आरो जेनेबा बेबदिनो सोरबा जेनेबा सोलोंथाइ लायाब्ला बेबदिनो गोजान गोजान जायगा दावबायलांनो थांनो हाया बा माखासे बेबादिनो गोबां सोदोब सोदोबफोर लिरनानै जेनेबा गोजान जायगायाव थाङोब्ला बेबादिनो इंल्गिस बा बेबादिनो गोबां बे हिन्दी गोबां लिरनायखौ जोङो फरायनो रोङाब्ला बा बुजियाब्ला जोङो गोजान गोजान जायगा दावबायनो हाया आरो नोंथां सोलोंथाइ लानो हायाब्ला
औ औ
औ जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला जों गोबां जेनेबा बेबदिनो गोबां गियान आरजिनो हायो बा जोङो गावनि बिथिङावबो गसंथानानै जेनेबा गावनि जिउखौ बा मोजां लामायाव जोङो दैदेनलांनायखौ जों थारै नुनो मोनो आरो जेनेबा संसार जानाय बेलायावबो जोङो गोबां माने मोजां संसार जानायखौ जोङो जेनेबा फैसा थाखा आथिखालाव फैसा थाखायाथ' बहुत इमपरटेनट नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ जायहानो जेनेबा फैसा थाखा दं बेहानो माने जोबोद ओ गोजोन बा सुख ओ सान्तिखौ जों नुनो मोनो खायफा माने फैसा थाखा गैयाब्लाबो जोङो खायफा जेनेबा जाय संसारा मिलायलाया ब्ला सुख शान्तिखौ जोङो मोननो थाङा आरो बेबायदिनो गोबां जेनेबा
बेबाददिनो जेनेबा आथिखालाव फैसा थाखाया बहुत इम्परटेन्ट बेबायदिनो जेनेबा सोलोंथाय लायोब्ला बा गावनि आथि बिथिङाव गसंथानो हायोब्ला जोङो जेनेबा गाव गावनि न'खरखौ गोबां जेनेबा मोजां ओ मोजां संसार जानायखौ बा थानायखौ जों नुनो मोनो आरो सोलोंथा लानानै सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो थारैनो जेनेबा जोङो गाव गावनि आथिङाव गसंथानानै जेनेबा मोजां ओ थानो हायो आरो जेनेबा नोंथां।
ओ-ओ-ओ।
ओ जेनेबा नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन जेनेबा सोलोंथाइनि बागै।
औ हागोन नोंथां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो गोबांखौनो बुंलांखाबाय। थेवबो आं मोननैसो बुंनो सानदों जे सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ होननाय लोगो जों बुजिखायो जे माबा मोनसे गियान आरजिनाय आरो ना माने जों मिथियैखौ बा नुयैखौ नों माबा मोनसे मिथिफेरि बा नों मोनदांफेरि माखासे माने गियान नों जेनेबा नोंनाव गैयि माखासे गियानफोरखौ जों माने बुथुमनानै लानायखौनो माने सोलोंथाइ होननानै जों बुंनो हायो। बेनिखायनो माने सोलोंथाइया गियान बुथुमनाय जेब्ला जों बेखौ माने लायोब्ला नोंनाव जाखिनि दं बिनिफ्राय बांसिन नोङो सोलोंथाइ आरजिनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा नोंनि जा रोंनाय बेखौ नोङो जेनेबा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोरनिबा सिगाङाव दिन्थिनो हायो बा सोरखोबा नों माने फोरमायनानै हो नो हायो ना आरो बैनि गियान बा नोंनाव गैयाब्ला बैनिफ्रायबो जों माने बुथुमनो हायो जोंनावहाय गियान गैयाब्ला बेफोरबायदि थासारिखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मोनो। आरो नोंथाङाबो बुंलांदों जेनेबा गिदिर-गिदिर साख्रि मावनायनि खोथा माने नोंगौ बे सैथो थारैनो माने सोलोंथाइ लायोब्लाथ' जों गाव-गावनि माने जिउखौ दैदेननो हानायनि राहा लामाबो होननानै बुंजायो। सोलोंथाइखौ बेनिखायनो जेनेबा सोलोंथाइ लायोब्ला जों जेनेबा गिदिर-गिदिर साख्रि मावनानै बा साख्रिनि अनगायैबो जोङो आथिखालावहाय आबाद मावनायनि बिथिङावबो सोलोंथाइ लानाय खौ नुनो मोनसै जेरै बेफार फालांगिनि बेलायावबो जोङो सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनसै। बेफोरबायदिनो जेनेबा मोनफ्रोमबो बि थिङावनो आथिखालाव माने सोलोंथाइजोंसो खारनो हमनायखौ जोङो माने नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। माने बेबायदिनो जेनेबा सोलों ओ आबादनि बिथिङाव नों फांसे मोनसे आबादखौ नोङो मा बोथोराव गायनांगौ मा समाव नोङो जेनेबा बिनो हासा सार होनांगौ माब्ला दै होनांगौ मा समावहाय बिनि जेनेबा हाग्रा फुनांगोन बा इदिनो जेनेबा बिनि बिफां दलाइफोरखौ हास'नांगोन बेफोरबायदि माने माबाखौ जोङो गासिखौबो माने सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माने मोनबोदों बे आरो बेबायदिनो माने जोङो रां खामायनायनिबो मोनसे लामा नुजादों आरोना बिनि गेजेरजोंनो ओमफाय बेबायदिनो जों बुंनो हाबावौ जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबांथार माने आथिखालावहाय जों सोलायनायखौ नुनो मोनस ऐ जेनेबा नोंथाङाबो बुंदों गोदोनि समाव सोलोंथाइखौ बारा लायामोन। माने नोंगौ माने गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानो थिनोबा गोदोनि सुबुंफोरा जोंनि आबै आबौमोननि समाव जों मिथिबोदों जोंनो खोन्थाबोनाय हिसाबै। माने जोङो नु मिथिदों आरोना बिसोरनि खुगानिफ्राय माने बिसोरो सोलों थाय लानो थिनबाथाय खारखु